अ नोंथाङा फ्रि दङ ना हेलौ
हेलौ
अ' खोनादोंना नोंथां
अ' खोनादों
अ' नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ फ्रि दङ नामा
औ दा फ्रियैनो दंथ'यो ओंखाम जाखांनानै दंफां सायाव जिरायगासिनो
अ ओ आङो नोंथांजों ओ जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय साम' खांख्राइ बा ना नाफोरखौ माबायदि संनानै जायो बेनि सायाव राय्लायनो होननानै फैदोंमोन। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा
औ औ सावरायजागोन।
दे बिदिब्ला आं बुंनोसै
औ दे बुंदो
उम जों बर'फोराथ' बांसिन ओ साम' खांख्राइ ना बिदिफोरखौ ओ जायो होमबा नङासै
औ
सामुवा साम' होनना बुङोब्ला जोंना साम'आ उम मोननै रोखोमनि दङ जेरै ओ साम' फिसा आरो साम' गिदिर साम' गिदिर ख खौ जोङो साम' लादाय होननानै बुंनाय जायो।
औ
ओ दा साम' फिसाखौ जोङो ओ दैसा सेरनिफ्राय नङाब्ला ओ बिलो बा फख्रिफोरावबो थायो ओ मोननो हायो जोङो। उम साम' फिसाखौ जोङो ओ लाना फैनानै हमनानै लाना फैनानै जोङो ओ सोमनानै दोननाय जायो जेनेबा साम'नियाव गोबां इदि हा उनु थायो नालाय बेफोरखौ ओ खिगार होनो थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय सानथामसो साननैसो।
औ औ
बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ ओ जानो थाखाय बिनि खिथुखौ दानस'नाय जायो आरो ओम सालाय सालाय होननानै बुङो बिखौ गारहनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ नों सबाइ बा नों माजों जायो दालिफोरजोंबो सं नानै जानो हायो। आरो सामु लादायखौ सामु लादायखौ जों बर'फोरा ओ रुनानै रुनानैसो बांसिन जानायखौ नुयो मानो होनोबा सामु लादाया एसे गोदोर जायो नालाय बिनिखाय बेखौ जोङो ओ बांसिन रुनानै एरख'नानैसो। बेखौ जोङो ओ थावजों बांसिन जानाय जायो आरो एवनानै।
औ।
आरो साम' फिसाखौ। जोङो रुनानै एरख'नानैबो जायो आरो। बेखौ जोङो एरख'वालासिनो। उम बिनि ओ एरख'वालासिनो बेखौ। ओरैनो साम' खलाजों जाबजोंबो संनानै जानो आरो।
औ।
आरो बिदिनो जोङो मैगंफोर। बेखौ जोङो बांसिन दालिजों जानो हायो आरो। आरो सोरबा सोरबा अनलाजोंबो जायो होननाय खोनायो आरो।
औ।
आरो।
ओ। जोंना संनाया एसे सोरनाबा सोरनाबा एसे आलदायै जायो। एवफ्रानायाव ओ जों साम'खौ बांद्राय एवफ्रामना एसे। थाव होनानै एवफ्रानो एवफ्रानानै एसे। एसे बेरनाय बायदि सोदोब खोनायो आरो अब्लानिया जोङो बेखौ। थिखांनानै उम जों जि गोसो। मैगंजों सङो बेजों संना जानो हायो आरो।
औ।
आरो ना नाखौ जोङो। जों बर'फोरा बांसिन ना बेदरखौ जानाय जायो आथिखालाव। दानि मुगायाव ओ गोदो थ' जोङो नाफोरखौ ओ। दैसा सेरफोराव बा न'खरनि फुख्रि बिदिनो खाथि खालानि दैमा दैसायावनो गुरनानै लाबोनानै ओ जायोमोन। आरो जोङो बांसिन गोदोनि दिनाव आबै आबौफोरा बुङोमोन आरोना नाखौ जोङो बांसिन उम ना ना फिसा गोरलै गोरलै जेरै फिथिख्रि खैला ना मावा बायदि बेफोरबायदि नाफोरफोरखो जोङो ओ एवफ्रामालासिनोबो ओरैनो जेरै उम रुनानैबो जानाय ओ हुदाखौ जों खोनायोमोन आरो रुनानै जानाय माने ओ जेरै जोङो लाइ लाफा फालें बिनिफोरखौ जों रुनानै जायोमोन ना बेयाव हो बिदि ना फिसाफोरखौ रुआलासिनो अ एवफ्रानालासिनो रुनानै जानायखौ जों खोनानो मोनोमोन आरो।
औ।
नाथाय दानि मु गायाव बिदि गैलिया जोङो बांसिन ओ रुना ओ संनानै जानाय जायो एवफ्रामनानै।
ओ।
आरो जोङो नाखौ ओ नाफामबो बानायनो हायो नाफाम बानायनो थाखाय जोङो थास' थास' गोसोमनि बुग्लाखौ जोङो हानानै बेनि बिलाइखौबो होनो हायो आरो बिनि दे बुग्ला होनना बुङो जाय देन्था बेखौबो जोङो एसे हानानै फोराननानै सान्दुंआव एसे फोराननानै ओ दिंखियाव नाखौबो फोरानना लानानै एसे फोरानदुबनानै दिंखियाव देनाय जायो आरो आरो बेखौ औवानि हासुं नङाब्ला जोङो ओ बिदिनो दो दोङो हानि दो बिदिफोराव जोङो ओ ओ मोजाङै मारिनानै दोननो हायो बारनो हां बार हाबि बायदि प्लास्टिकफोर बा हा लेथेनानैबो दोननो हायो आरो। होम्बानिया जों बार बार हाबनो नागिरा। आरो नाफामा एसे मोजां जायो आरो।
नाफामा जोंनि बर'नि नागारहायि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों मिथिनाय जायो आरो।
औ औ।
ओ औवा हासुंनिया बांसिन मोजांसिन जायो होननानै मिथिगौ।
औ।
आरो बेयो ओ एसे गोबौआलागै नों बेसेबां मास मोननै मोन थामसोआवबो जाजायो एसे गोबावै दोननानैबो जाजायो आरो।
औ औ।
ओ दा बिदिनो नोंथाङा एसे बुंनानै होलाय।
औ
एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
खोनायासै नोंथां
ओ नाफाम जानायनि बागै एसे नोंथाङा मालाबा नाफामखौ देफेरनाय बा जाफेरबाय नामा?
नोंथां आंथ' नाफामखौ देफेरनो मोनाखै थेवब्लाबो आं
औ
आइमोननिफ्राय खोनानो मोनदों आरो नाफामखौ माने थास' बुग्ला बा थास' बिलाइ गोरलैफोरजों इसेब फोरानदबनानै नाखौबो फोराननानै उवाल बा दिंखियाव देनानै जायखिजाया थेमा बा दोफोराव मोजाङै सोनानै खाथेना दोननानै
औ
बानाय गोबौ मास बा दान मोननै मोनथाम दोननानै बानायनाय जायो होननानै आं खोनादों।
औ
आथिखालावथ' जों बेफोर बानायनाय जोंनाव हुदा गैया।
उम
बे बानायना दोननानै बेखौ मालाबा बिदिनो इसे इसेहाय खारै होनानै इसे बाथोन बायदि जायो होननानै बुङो।
औ औ
बेबायदिनो बर'फोरा बे मोन नाफाम खौ जानानै जोबोर मोजां मोनो।
औ
दा आथिखालाव जोङो ओरैबायदि मोनजाबायबो थाया बानायबाय थानाय जाया नालाय आथिखालाव ना मैयाबो ओरैबायदि नागिरनानै मोनलाबायनायबो नंला। थिखालाव मानसिनि सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो जानाय मुवा बेसाद ना बेदरफोराबो खमायलांनो मोनदों। खमायलांनो हमदों। बायनानै नङाबा मोननो थांलिया बिनिखायनो ना खां ख्राय जि बायना मोनैनो थाङो खायनो बानायनायबो जालिया।
औ
बिनिखायनो नांगौ जायोब्ला नाफामफोरखौबो बायनानैसो जानाय जायो। दा बेनिखायनो दा बानायफेबनो मोनैखाय एसेबां नाफामनि बागै एसेबांबो रोंगौथिबो गैया।
औ औ
बे बेदिनो नाखौ बर'फोरा मेन नानैबो जानाय हुदा दं।
औ औ।
नाखौ दुन्दिया बिलाइ बेबायदिनो गंगार दुन्दिया, मस्ला मस्लि होनानै लाइ बिलाइयाव जुनानै जोंबाय थाराव अराव होनानै आरामै मेनानै जानायबो हुदा दंङ।
औ
बेबायदिनो बर'फोरा नाखौ मेनानैबो जायो। खांख्राइफोरखौबो साव-सावनानै बाथोन देना जानाय नुनो मोनो दे बिद
नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय ओ नोंथाङा एसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे नोंथां।
दे।